हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
औ खोनादों बुं नोंथां।
अ मा खामदो नोंथां।
आं दा ओरैनो दं नोंथां।
ओ ओमफाय जानायफ्रा मा मा ओंख्रि मोनो जाखो नोंथां दहायलाय?
ओ दिनै जाहा माने नांगोल जांख्रा मोनना ओख्रियानो हिसाब गैया आं बेखौ खिन्थानोसै लारि लारिनो।
औ देेलाय खोन्थालाय नोंथां, औ खोन्थादो नोंथां।
बेयाव खिन्थानोसै आरो माने फार्स्टआव बयलार बयलारजो
जों माबा माबे ओरै बयलार गोैजा एवनाय खोनाबाय नोंथां?
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बयलार एवनाय बेदरनि बागै खिन्थानो लांसै आरो बयलार एवनाय ओमफ्राय बयलार जायैफोरनो लकेल दाउ एवनाय खोनादों आरो ओमफाय लखेल दाव जायैनो आ मोनसे दंबावो ना एवनाय खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
आरो बे ना एवनायनि उनावहाय बै बयलारफोरनि गांख खं गांला बेफोरखौ‌ एवबावनाय दंबावो ओमफ्राय आरो ओंख्रियाथ बुङोबा ओ ओंख्रियाथ दङबा माने ओ दालि दं अनला दं, मेवाइ दं ओमफ्रायो बिदिनो आरो आलु भाजा एवनाय दं बिदि आरो नोंसालाय मा ओंख्रि जानाय नोंथां?
ए नोंथां जाङाथ दिनै मिरामिस गोजासो जानाय जाबाय नोंथां ओइ दालिजों आलुसोमोन आम फाय माबा मा होनो बेखौ मेवाइ एसे एवनायमोन आरोना नोंथां
औ
औ ओमफाय खबरफ्रा माबायदि सोलिगासिनो दं नोंथां?
दाथ' बोथोरा बिराद गरम सल्लिस डिग्रि गाहाम थांदों।
अ हाब बोथोरा ओमबा गोगोम गरम दावखोदों आरो होमबा ना नोंथां ओमफ्राय अखाफोर गैथ'आ ना नोंथां होमबा?
अखाफोर गैथ'आ ना नोंथां होमबा?
गैथ'वा अखाफोरखौनो नुबावाखै
अ बिदिसो आरो न ओमबा ना नोंथां?
औ
औ ओमफाय नोंथाङा दा फ्रि जागोन नामा नोंथां?
औ फ्रि
अ अ नोंथां होमबा आं नोंनिफ्राय मोनसे टफिकसो सोंनो लुबैदोंमोन आं नोंथां नोंनाव खोनादों ना नोंथां हेलौ नोंथां
अ नो अ नोंथाङा आंनो मोसौ आरो बोरमानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? बेरायनाय देलाय नोंथां फोरमायना हो औ दे नोंथां फोरमायना होलाय आंनो होमबा
ओ बोरमाखौ लागोरनोसै खोमा?
औ नोंथाङा एसे गोसा गोसा बुंलाय नोंथां
उम आङो आङो बोरमाखौ लागोरनोसै
औ दे नोंथां औ दे
आ बो बोरमाखौ होनोबा बोरमाया आथिं थोंब्रै जुनार
न'आव फिसिजाग्रा मासे जुनाद आरो खोनादों नोंथां?
औ नोंथां खोनादों औ
ओ ओमफ्रायो बोरमानाव अंग'फोरखौ
औ नोंथां औ
बोर
थिथायो बि
औ नोंथां खो औ नोंथां खोनादों औ। औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
ओ बोरमाखौ फा बुथारनानै फानोबो आरो बोरमाखौ बोरमाखौ जों किजियाव बायोबा माने सातस' किजि मासे बोरमानि अजना जेनेबा बार' किजि गाहाम जायो आरो। बोरमाया बुन्दि बुन्दा थायो ओ जि जो जोख्लि जोला जोख्लि थायो। खोनादों
औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों औ
ओ औ दायो बिदिनो बोरमाखौ माने खासिबो बोरमाया मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि थायो आरो जेरै बोरमा मेन्दा थायो ओरै बै बोरमा जारमानि थायोना मायोनो बे गिदिर गिदिर गोजौ गोजौआ फिसिग्रा आरो बै बोरमा मेन्दायाथ' गिदिर गिदिर आरो बै बोरमाया बरफआव थाग्रायाथ' गुफुर गुफुर बाव आरो खोनादों नोंथां
औ नोंथां खोनागासिनो दं देलाय
नोंथां
औ नोंथां
ए ए बे बोरमानिखौ बुंसै खोमा आं खोनादों अ बोरमालाय मोसौखौ ए बो मोसौनावबो मोसौआ जो माबा गाइ आरो हालुवा थायो आरो मोसौआ मानै माबा मानै रोखोम थायो। मोसो-मोसौ हालुवाजों माने जों हालेवो दैज्लाङावहाय आरो मोसौ गाया माने फिसा होयो बिनो गाइखेर होयो ओमफाय मोसौनि अंग'खौ बुङोबा मोसौनाव एखेबारे थै थायो दै थै थायो दै थायो बिबु थायो बिखा थायो समफ्ल' थायो मेगन थायो बुगि थायो।
औ औ खोनादों नोंथां औ। औ खोनागासिनो दं नोंथां खोनादों
आरो आरो बो माबानाव मोसौनाव बिगुर थायो आरो मोसौखौ माने बेलेग जाथिया माने बुथारानाबो जायो आरो दा जोंनि नैबे बर' समाजाव बिदि मोसौ जानाय गैथ'वा माने बेलेग ओरै बांलादेशफोराव जायो। खोनादों ओ मोसौखौ माने मोसौ जोआ जोख्लिया मोसौ जोख्लिया फिसा होयो आरो। बिदिनो बोसोराव मासे होयो। बोसोर आर बोसोराव मासे होखांनानै फिर बोसोरसेयाव मासे होबावो। बिदिनो बुरजाया एरनानै माने मो मोसौखौ फाननानै माने बिदिनो रांखान्थि बिथिङाव माने मदद मोनो आरो। खोनादों? आरो गोदो गोदायनि दिनावथ' न'खरसेयावनो मोसौआ दसथा बिसथा सल्लिसथा गाहाम थायोमोन। लावखार सानै साथाम लायोमोन।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
ओमफ्रायो बे मोसौ मोसौआ ओरैबायदि मोसौखौ माने मोसौआ गांसो जायो बावबावदोंसो आरो मोसौ खौ खानानै दोननांगौ दिरुंजों आरो। खोनादों ओ नोंथाङा बो एसे मोसौनि बागै एसे फोरमायलाय।
औ दे होमबा आं नोंथांनिसिम मोसौनि बागै एसे फोरमायनानै होनि ओरोना। औ खोनासिनो दं नोंथां खोनासिनो दं।
औ उम।
बे बागै नोंथांनिसिम एसे फोरमायनि आरोना नोंथां। खोना नोंथाङा? औ मोसौआथ' जोंहा गमामा औ मोसौआथ' जोंहा गमामैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गांसो जाग्रा मोनसे जुनारानो आरोना नोंथां। आरो बिनि अनगायैबो मोसौआ मोसौनाव दङ आथिं थोंब्रै। लानजाइ मोनसे। गन्थं मोनसे गन्थं गुदुङाथ' जोंहा मोननै दङ। आरो मेगन थाइनै, खोमा फारनै।
आरो मोसौना मोनसे बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला मोसौनिया लान्जायाथ' एसे गोलाव जाहैबायना नोंथां। आरो बिनि लान्जायाव मोनसे जाबथ्रुथ्रु खानाय बादि थायो आरोना नोंथां। बेजों बियो माखासे खामानियाव बाहायो बियो गावनि थाम्फै होनाय फोरखौ बियो बाहायनाय जायो आरोना बियो। गावनि मोदोमाव बानाय थाम्फै एबा मैला एसे एनै नांनायफोरखौ बियो गावनि बे लान्जाय बिजौनि खानायजोंनो बियो बुसननानै होनाय जायो आरोोना नोंथां। आरो मोसौआथ' जोंहा थायो, हालुवा थायो गाय थायो। आरो मोसौ गाया जेनेब्ला फिसा जायो फिसा जाखांनायनि उनाव जों एफा एनै मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननाय जायो आरोा नंथां आरो गोबां बिबांनि मोसौ फिसाफोर था मोसौ बिमाफोर थायोबा जोङो बेफोर गाइखेरफोरखौ जों सेरनानै फाननायनि गेजेरजों रां रांखान्थियावबो दावगानो हायो आरो ना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ आरो औ मोसौ हालुवानि गेजेरजों जों हालेवनो हायो। माखासे फोथारनि फोथारफोरनि खामानियाव जों बाहायनो हायो आरोना नोंथाङा मोसौ हालुवानि गेजेरजों।
औ खोनादों।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेफोरबायदि मोसौफोर आरो माखासे जिब जुनारफोर फिसिनानै जों गोबां बिबांनि एरहोनानै जों बेफोरखौ जोङो रांखान्थिनि बिथिङाव एबा बेफोरखौ फाननानै जोङो रांखान्थिनि बिथिङाव एसे दावगानो हायो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ बेफोरबादिनो मोसौफ्रा जों सुबुंफोरखौ एसे हेफाजाब होयो। जेनेबा जोंनि एसे एनै गाइखेर फुं मोनानि साहा एसे एनै लोंनाय जों मोसौफोरनिफ्रायनो मोननाय गाइखेर साखौनो गाइखेरखौनो जों साफुंनानै लोङो आरोना नोंथां।
औ औ
औ नोंसां आरो बेफोरबायदिनो मोसौफोरखौ जों फाननाय जाहैयो उनावहाय गोदोथ' जोङो दानि जुगनि बादि ट्रेक्टरफोर गैयैयाव जोंहा गासिबो समाजावनो जोंहा मोसौजों जोंहा हालिवनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां औ गंफ्रोम न'खरावनो जोंहा हालिसेबाबो हालेवनो थाखाय मोसौखौ जों नुनानै जायोमोन आरो मोसौ हालुवा हालिसेखौ जों नुनाय मोननाय जायोमोन आरो ना नोंथां नांगोल गंसे बयनावबो थागोन मैगंसेाया बयनावबो थागोन आरो मोसौ हालिसेथ' जोंहा आं होखाबाय दंफ्र्लामजोबो गासिनावबो थागोन खाजोबबानो होनजायोमोन आरोना नोंथां। जायनाव गैया बे नखरा जायनाव दङ बेवहाय एसे एनै सोलायलायनाय माबा माल मुवाफोर हैलायलायनानै जों मोसौफोरखौ लाबोस'नानै हाललिवनायखौ जों नुनो मोनोना आरोना नोंथां
औ औ
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै थांबाय खबरफ्रा मोजांबालाय नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां औ
हामबायसै